हेलौ ओ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा
औ नोंथां आङो जिरायना दंमोन नोंथां
ओ नोंथाङा जुदि फ्रिबा दसे सम नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन दे नोंथां
ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय मबाइल आरो कम्पिउटार बिसोर मोननैनि गेजेरजों जोङो मा खामानि मावनो हायो आरो जोङो नांगौथिखौ माबायदि बुथुम नानै लानो हायो बेफोरनि गेजेरजोंहाय बेनि सोमोन्दैफंनैसो नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ औ जागोन दे जागोन औ
औ
ओ मबाइल आरो कम्पिउटार बुङोब्लाथाय ओ बे मबाइल कम्पिउटार ओ उम मबाइल होननानै बुङोब्लाथाय गोदो गोदायथ' जोंनि जायगायाव मबाइला बिदि गैयामोन
औ
ओ दा ओ समजों लोगोसे गोबां ओ सोलायबोबाय नालाय गोबां जौगाबोबाय नालाय बिदिनो बिदिनो मबाइलाबो ओंखारबोबाय ओ गोदो गोदाय थ' ओ मबाइलखौनो नुनो मोनामोन ओ बबेबा दा से जायगानि सुबुंजों रायलायनो थाखाय ओ टेलिफन बायदिसिनाफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदो
औ
दा आरो बिदिनो लासै लासै मबाइल ओंखारबोनानै फार्स्टाव मबाइल फिसा ओंखारबोबाय मबेल फिसानि उनाव ओ मबेल फिसाजों गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंजों रायलायनो हायोमोन आरो जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो बे सुबुं जों ओ खबर बायदिसिना लाहरनो हायोमोन आरो
औ
ओ आरो दा मबाइल गेदेर ओंखारनाय लोगो लोगोनो मबाइलजोंनो गोबां मावनो हायै खामानिखौबो मावनो हालांनाय जाबाय आरो
औ
ओं ओ जेरै जेरै ओ फट' खेबनाय भिडिअ' बानायनाय बायदिसिना आरो गोबां ओ ए आइ जों बानायनो हानाय गोबां बायदिसिना खामानिफोरखौ मबेलजोंनो मावजोबनो हायो आरो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों बे मबाइलजोंनो खानेक्ट खालामनानै गोबां मावनो हायै अनलाइन बायदिसिना खौ जोंङो मबेलजोंनो बानायजोबनो हानाय जाबाय आरो ओ आरो कम्पिटार होननानै बुङोब्लाथाय ओ कम्पिटारजोंनो ओ बुहुमनि गासैबो खामानिखौनो ओ ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों मावजोबनो हायो आरो
औ
बेफोर बायदि ओ आरो नोंथाङा ओ मा मा मिथिबावगौ ओ मबाइलनि बागै एसे ओ फोरमायना होलाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां ओ जों मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेरै जों दायो रायलायबाय थादों बेबो मोनसे मबाइलनि मोनसे बाहायनाय नङा होमबा! थिग बेफोरबायदिनो गोदोनि समावथ' नोंथाङा होनबाय मबाइल गैयामोन। नोंनि नोथांनि होननाया नोंगौ थारैनो गोदोनि समाव इदि दिनो लाइजामफोरनिजों माने मा लेथार लिरनानैहाय ओ दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो उनावहाय जे बा गोनोखोआरि दिहुननाय मोनसे मबाइल बिदिनो फन बुनानै नो एबा कल खालामनायनि गेजेरजों जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ला रायलायनो हानाय बेफोरबायदि फैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना सिगां मबाइल गैयै समाव जे टेलिफनजों रालानायखौ नुनो मोनोमोन नाम्बार सेरनानैहाय आरो बिदिजों लोगोसे ओ दायो मबाइलजों रालायनायखौ जों नुनो मो मिथियो आरोना बिनि उनावहाय जोङो जोङो जोङो बेयावहाय मबाइलावहाय जोङो सिम कार्ड थायो मानो होनोबा मबाइल गोजाजोंबोथ' जाया सिम कार्डजों लोगोसे बेयाव रिसार्स सोनांगौ जायो रिसार्स सोबा सो जोंङो मा रालायनो हागोन आरोना बेनिफ्रायनो जोंङो मा जोंनि गासै नांगौथिफोरखौ जोंङो बुथुम मान लानो हानाय बायदिखौ जों मावनो हायो आरोना जेरै दाबसे जायगायाव जोङो थाङोब्ला माने फनफोरनि गेजेरजों जेरै दाथ' ए आइ आ गोबां मोजां जालांनायजों लोगोसे जोङो बेफोरबादिनो लामाफोर आनदायदोंब्ला मबाइलाव मेब नायनानै जोङो खुलिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हानायखौ जों नुनो मोनसै रोंआ होनना नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो मबाइलफोरनि गेजेरजों गोबां अनलाइन खामानिखो जों मावनो हायो जेरै हमनानै लायोब्ला जोङो फेसबुक इन्सटा ओ इउटुबफोरावहाय टुइटारफोराव जोङो बायदि रोखोमनि बिदि भिडिअ खालामनानै जोङो हगारोब्ला बेनिफ्राय जोङो रां आरजिनायखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो थि बेफोरबादिनो ओ गोबां खामानियाव जोंनि थाखाय हेफाजाब होननायखौ जों नुनो मोनदों जेरै सासे फरायसाया गावनि रोंगौथिखौ बुथुमना लानो हायाब्ला माने फोरोंगिरिफ मोनजोबाखैब्ला जुदि बावदोंब्ला बाव फोरोंनायखौ बावदोंब्ला जोंनो। थां थ थांनानैहाय सोंफिननो उसुबिदा मोनदोंब्ला जोङो अनलाइनफोरावनो जुदि जोङो इउटुब फोराव नायनानै एबा गुगोलफ्राव नायनानै एबा साबजबिथि आरारिफ्राव जों नायनानैहाय गोबां माने सोलोंनो हायो आरोोना नङा होमबा नोंथां। आरो बेजों लोगोसे नायोब्ला जोङो कम्पिउटार कम्पिउटारनि बेलायाव जोङो नायोब्ला गोबां माने मबाइलाव मावनो हायि खामानिखौ जों कम्पिउटाराव मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बायदिसिना जिर'स दिहुननाय जेरै प्रिन्ट आवट खालामनाय प्रिन्टार आर थाफायो नालाय कम्पिउटारावहाय बेजों लोगोसे जोङो माबा मोनसे एप्लाइ खालामनायावनो हो जुदि मबाइलाव हाजेाखैब्ला कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों ए एप्लाइ खालामो जों नुनो मोनो आरो नााय साख्रि बाख्रि बिजों लोगोसे बिदिनो। मोनफ्रोमबो मलावथ' जेरै मार्केटफ्राव जेरै बिल दिहुनो थाखाय कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो हानाय जायो नङा होनबा नोंथां।
उ उ
बायदिसिना रिसिप्ट बनो थाखाय गोबां हेफाजाब होयो आरोना बेफोरो दानि समावहाय आरो गोदोनि समावथ' खुफादि गैयामोन खुवाजों खुनानैसो खालामनाय जायोमोन आरो दानि समाव नायनानैनो कम्पिउटाराव जाखिनि सेरनानै बिसिबां बिल दं बेखौ दिहुननानै जोङो। लाबोनो हासै आरोना आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन बेलायाव नायोब्ला मबाइलावहाय जोङो। गोबां जायो। जखिनि मावनांगौ हाबाफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो मावनानै लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। जेरै ओ हमनानै लायोब्ला दाबसे जायगायाव थांनो थाखायथ' जोंनि आखायाव दाथ' मबेब दंसै नङा होमबा मबाइलफोरनि गेजेरजों नेटवर्कफोरनि गेजेरजों जोङो थांनानै जुदि आलाद ज आला जों बेयावनायनानै स सहैनो हायो बेजों लोगोसे आरोबाव जों नायोब्ला गुबुन बेलायावहाय जुदि जुदि फन रायलायनायनि गेजेरजों जुदि माबाफोर बुंनायाव जुदि आनन्दायदोंबा जों भिडिअ खौ खौ रायलायनानैहाय एबा बेफोरनि गेजेरजों जोङोहाय मा गोबां लामा बेखौ दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना थिग बेफोरबायाददि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथाङा। फंनैसो आरोबाव कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों माबायदि बायदिसिना बेसादफोरखौ माबाददि दिहुननो हायो डिजाइनफोरखौ माबायदि खालामनो हायो बिनि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा।
ओम ओ उ कम्पिउटारनि गेजेरजों नोंथां ओ जों नुनो मोनो कम्पिउटारनि गेजेरजों फट' बायदिसिना दिहुननायखौ बानायनानै जोङो नुनो मोनो दिहुननायफोरखौ फट' आरो बेल' नङा बुहुद ओ मोजां मोजां खामानि मावनो हायो आरो कम्पिउटारजोंनो।
औ
ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथाय अनलाइन बायदि सिना बानायनाय आरो नोंथाङानो फोरमायखाबाय गोबां बाथ्रा कम्पिउटारनिफ्राय मा मा मावनो हायो। बिदिनो अनलाइन खालामनाय बायदिसिना आरो बिदिनो ओ मावनो हायै बायदिसिना खामानिफोरखौबो कम्पिउटारजोंनो मावनो हायो आरो ओरैनो नेटवर्कजों ओ मावनो हानाय बेफोर खामानिखौ कम्पिउटारफोरजोंनो मावजोबनो हायो आरो। बे बुंनो थांब्ला गोबां खामानि दङ ओ बुंनो थांब्ला गोसोआव फैजोबा मा मा खामानि दङ गोबां दङ आरो नेटवर्कजों मावनो हानाय बेफोरखौबायदि खामानिखौ कम्पिउटारजोंनो मावजोबनो हायो आरो बिदिनो गुबुन दाबसे जायगा खौ सिनायाबाबो नेटवर्कनि गेजेरजोंनो बोनानै नो नायनो हायो आरो।
औ
ओ बे जायगाखौ माबायदि बे जायगायाव बबेथिं थां बबेथिं थांबाथाय मोनगोन बेफोरबायदि जायगाखौ नायनो हायो आरो।
औ
ओमफ्राय‌ नोंथाङा आरो मा मा मिथिबावगो
ओ आरो जुदि नायोबा जों कम्फिउतारफोरनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना ओ बिदिनो इन्जिनियारफोराथ' जों कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो बायदिसिना डिजाइन खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
ओ ओ
जेरै मोनसे गारिफोर बानायनो थाखाय जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो जोङो बारनायखौ नुनो मोनो आरो ना। सिगां बेयावहाय बिदिनो आखिनायनि गेजेरजों द्रयिं आखिनायनि गेजेरजों एबा सावगारि आखिनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो खालामनायखौ नुनो हायो आरो ना। आरो बेजों लोगोसे मा बायदि सोनांगौ मा मा नांगौ मा मा नाङा बेयावहाय माने गासिखौबो एड खालामनायनि गेजेरजोंहाय एबा ओ सावगारि आखिनायनि गेजेरजों हाय बेफोरखौहाय मा दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो ना जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै दाबसे जायगाया जुदि माबाफोर जुदि माबा आदायदों एबा आन्दायनायनि गेजेरजों माबाफोर हरनो मावदोंब्ला कम्फिउटारफोरनि गेजेरजों खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना थिग बेफोर बेबायदिनो जुदि जोङो मोनसे इन्जिनियारफ्रा जुदि न' लुदोंब्ला जोङो बेयावहाय मोनसे पेपाराव लिरनायनि आगोलावहाय जोङो आखाइजों सिगां पेपाराव बो लिरनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मबाइलफोर आरो बेजों लोगोसे ओ‌ बेजोंनो कम्पिउटारफोराव जोङो आखिनानै जोङो न' बायदिसिना बिल्दिंफोरखौ लुनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। बायदि बायदि रोखोमनि डिजाइन खालामखौ नुनो मोनो कम्पिउटारफोरनि बेफोरबायदि गोबां हेफाजाब होनाय जों नुनो मोनदों। आरो जुदि नायोब्ला जोङो मोनसे ओ इन्जिनियारफोरा बेफोरबायदिनो दालां बायदिसिना बानायोब्ला ओ बेफोरबायदि खालामाखै जों नुनो मोनदों दि ओ जाखिनि मावनांगौ बिसिबां सिमाव जोङो बेखौ ओ फोजोबहैनो हागोन बिसिबां ज'खा लायोब्ला बिस बां खालामहैनो हागोन बेफोरनि केलकुलेट खालामनानै जोङो मा ओ बेफोरबायदि खालामा नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय जुरै जारावहाय लहाफोरखौ माबायदि माबायदि सोनांगो माबायदि सनाङा जोङो गासैखौबो खाउन्ट खालामनानै एबा गासैखौबो ज' खालामनानै एबा हिसाब खालामनायखौ जों मोनदों आरोना नङा होनबा नोंथां?
उम
आरो इफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो बेखौबा खालामनायखौ नुनो मोनदों। आरो थिग बेफोरबायदिनो मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो बुंनो थाङोब्ला जायखौ जोङो कम्पिउटारखौ जोङो लाफायनो हायियावहाय लाफाबायनो हायियावहाय जोङो ओ इलेक्ट्रननि अनगायै जोङो मा ओ मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो खालामनायखौबो हायो आरो। होननाय नङा हमबा जेरै दाथ' मबाइला गासिबो गुवार जाजोब्बाय। स्क्रिन थास जाजोब्बाय इयावहाय जोङो थुनानै एबा द्रयिं आखिनानै गासैखौबो खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना बिजों लोगोसे गुबुन बेलायाव नायोब्ला जों बिजनेस आरि खामानिफ्रावबो जुदि नायोब्ला कम्पटारफोरनि गेजेरजों जों गोबां अनलाइन शपिं खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां बायदिसिना आबल' होनानै बेफोरबायदिनो खालामनाय नुनो मोनसै आरो गुबुन गुबुन जायगायाव फाथायहरनायखौबो जों नुनो मोनसै इफोरनि गेजेरजोंहाय। गासैबो बेफोर ए आइ जों फैजोबनायखाय गासैखौबो जों मावनो हासै आरोना। ओ होनबा नोंथां जोंनि समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा?
औ नंगौ ओ नोंथांजों ओ नोंथांजों साव-सावरायनो मोननानै गोसोखो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ
ओ बिदिब्ला लाखिलाय थ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे।
ओ दे